औ खोनादों।
औ। ओ नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
ओ दा जों बिदिब्ला ओ दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा दसे सम
औ सावराय जायो दे।
औ ओ नोंथाङा बहाबा दावबायफेरबाय नामा?
दावबायानायाथ' आङो गुबुन गोजान जायगायावहाय दावबायफेराखै दावबायनाया एसे जायगायावनो खाथि खालायाव एसे एनै दावबाय बाय।
ओ ओ दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जे दावबायनाया जोंनो मोनसे गियान होयो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ सानो।
औ ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हाग गोन दे।
औ।
अबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनायखौनो बुंनाय जायोना।
औ नंगौ।
दावबायनाया माने जोंनि जिउआवहाय मोनसे से गोदान मोन्दांथि। होयो आरो।
औ।
माने गुबुन जाय गायाव थांनानै गुबुन जायगानि हारिमु जानाय-लोंनाय, आसार खान्थि गाननाय-जोमनाय थानाय। गुबुन जायगानि आबआवाफोर खौ जोङो मिथिनो थाख खाय खाबु होयो आरो। दावबायनाया। दावबायनाया माने जोंनि गोसोआव मोनसे रंजानाय लाबोयो आरो।
औ।
थाङा माब नोंथांनि बाब बिथिङै एसे फोरमायना होदो दावबायनायखौ।
औ दावबायनाय होनोब्लाथ जों बेखौनो मिथियो ओ जे दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो जेरै गुबुन हादोराव थानाय। गोबां हारि हारिसा आरो बैसोरनि गासैबो हारिमु आसार खान्थि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो ।
औ औ।
जेरैबायदि। बेसोर माबायदि थायो बै गुबुन हारिफोरा माबायदि सोलियो ओ बा बैसोरनि गाननाय जोमनाय हारिमुफोरा माबायदि जों बेफोरखौ गासैखौबो मोनथिनो मोनो आरो दावबायनायनि गेजेरजों।
औ नंगौ।
आथि थिखालाव दावबायनायखौ जों मोनसे गोनांथि एबा गोनां बाहागो महरै लाबो हायो मानोना दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां माखासे मिथिफेरै बा नुफेरि जायगानि सोमोन्दै एबा आबफावाफोरखौ बा आबफावाफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो जे गुबुन हादोराव। बा गुबुन जायगायाव। माबायदि माहोनो माबायदि थासारि सोमजियो बा मा बायदि रायजो जायो जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनिखायनो आथिखालाव माने बे दावबायनाय दावबायनाया मोनसे गोनां बाहागो जानानै फैबाय आरो ।
ओं। जोङो फरायनाय बिजोङावबो नुनो मो नुनाय जायो।
औ दावबायनायनि बाहागोखौ आथिखालाव सोलोंथाइ बाहागोआवबो सरजाबफाना होबाय मानो होनोब्ला। दावबायनायाबो मोनसे गियान। सो।
उम। फरायनायनि बिजोंआवबो माने मिथिनांगौआ दावबायनायखौहाय मोनसे गोनांथार आयदा आरो।
औ। दावबायनायनि गेजेरजोंनो गासैबो ओ गियानफोरा आबुं जायो बेनिखायनो। आथिखालाव बेफोरो गोबां निफ्राय गोबां बांबोगासिनो दं आरो दावबाय गा दावबायगिरिफोराबो।
औ नंगौ।
ओ नोंथांमोननि खाथि खाला मोनसे। हो।
नोंथाङालाय दासिम अबे अबे जायगासिम दावबायहैखो।
औ आंनि दावबायनाय होनोब्लाथ आङो। दासिमहालागि नेपाल हादरसिम दावबायनाय जाबाय बिनि उनाव जोंनि आसाम हादरावनो थानाय गुबुन गुबुन जायगा जेरै ओ कक्राझार गला ओ कक्राझार ओ चिरां बिदिनो गुबुन गुबुन बागसा जिलाफोराव दावबायहैनाय जाबाय आरो।
अ उम। थाङा नेपाल हादोरसिम दावबायनानै। माबायदि मोन्दांथि मोनखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। जों नेपाल हादोरसिम दावबायनानै गोबां गियान मोनदों होननानै बुंनांगोन मानोना जों दावबायनायाव मा मा जिनिसफोर लांफानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो आरो दावबायनायनि गेजेरजों बै नेपाल हादोराव जे माबायदि रायजो जानानै दं सुबुं माहारिया जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो मिथिनो मोनबोदों आरो आं दावबायनो मोनना
औ नंगौ।
बे नेपाल हादोराव जे नेपालि सुबुंफोरा बेसेबां बिसोरनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां बिसोर माबायदि रायजो जायो जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनदों।
औ जोंनि बे आसामनि जोंहा नेपालनिजों थानाय जानाय लोंनाया आलादा नामा नोंथां?
औ नोंथां एसे आलादा जायो मानोना जोंनि आसामाव थानाय जानाय आरो गाननाय जोमनायफोरनि बेलायाव नायोब्लाथ' गोबां आलादायानो मानोना बिसोरनि जानाय हुदाया आलादा। थानाय हुदाफोरा आलादा न' लुनाय खान्थिफोराबो आरो गोबां आसार खान्थिफोरानो बिसोरनिया आलादा आलादा जोंनिजों गुबुन रोखोमनि बायदि नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओम। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय खाथि खाला औ गोबां फाराग दं नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि खाला दावबायग्रा जायगाफोर दं नामा?
दावबायनायाथ' जोंनि ओनसोल खाथियावहाय बांसिनानो अरुणाचलाव थाङो मानसिफोरा जोंनि नैबे खाथि खालायावथ' इसेबां बारा दावबायनायनि जायगा गैया आरो।
औ औ खोनानो मोनदों बै अरुणाचल हादोरसानि गोबां समायना रमायना जायगाफोरनि सोमोन्दै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङा बे अरुणाचल हादोरसासिमबो दावबाय
औ थांखांबाय आङो दावबायखांबाय।
आथसा नोंथाङा अरुणाचल हादोरनि समायना रमायना मिथिंगानि बागै आरो नोंथाङा दावबायनानै मोननाय रोंगौथिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नाम?
औ हागोन दे।
जों अरुनाचल हादोरसिम दावबायनायनि समायना रमायना औ। मिथिंगानि बागै नायोब्लाथ' जोङो अरुणचल हाजोआ हाजोमाजों बुंफबनाय आरो। बिफां -लाइफां बिसोरनि बिसोरनि सुबुंफोरनि थानाय जानाय लोंनाय हुदाफोरा आलादा आलादा आरो।
औ।
बिसिनि रायलायनाय गासिबो जानाय लोंनायफोरा आलादा आलादा रोखोमनि
औ।
जों आंनि दावबायनानै मोननाया मोनदांथियाथ' जोङो बिथिंजाय थाङोब्ला गोसो खौ माने मिथिंगानि समायना रमायनाखौ नुयोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो गोदान मोनसे मिजिं मोनो आरो।
औ। ओ। औ। खोनायाखै नामा?
ओं खोनादों।
ओ नोंथाङा ओ दावबायनायनि मोन मा होनो नोंथाङाथ' अरुणाचल हादसासिम दावबायबाय बुंदों ओ बै अरुणाचल हादोरसानि हारिमुफोरालाय माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा? बिसोरनि गाननाय जोमनाया जोंनिजों गोरोबो ना गोरोबा?
बिसोरनि हारिमुखौ नायोब्ला बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ नायोब्लाथ जानाय लोंनाय ट्रेडिसनेल दोरोङारिफोरखौ नायोब्लाथ जोंनिजों माने गोबां फाराग दं आरो। इसिनि गाननाय जोमनाया आलादा
औ।
जानाय लोंनायनि बिथिङावबो नायोब्लानो जोंहा बिसोरो बांसिन जानाय लोंनायफोरखौहाय रुनानैसो संनानै जायो माने। जोंनियावथ' जोंनियावथ' बिथिं आसामाव हाय बांसिनानो थावजों संनासो जायो नङा होमबा?
औ।
रायलायनायखौ दोनथ' जाासिगोन नामा होनबा नोंथां एसेयावनो?
दोनथ' जाासिगोन दे नोंथांनो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय । ओ आसा खालामो उनफोराव रायलायनो खाबु मोनबावगोन।
औ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनो मोननानै।
औ दे होमबा बेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ।